हेलौ
औ खोनादो आङो
हेल' मा खोनादोंनो औ औ खोनाबाय खोनादों औ औ खोनादों दा आदसा दायो जों बैसागुनि सोमोन्दै लायराय जागोन नामा?
अ जागोन दे लायरायजागोन दे नोंसिनि बागैखौ औ खिथाग्रोनांगोन दे औ
औ औ दा बिदिब्ला आंनिफ्राय जागायजेनसै जोंनि ओनसोलनिफ्रा औ जोंनि ओनसोल जोंनि ओनसोलाव फ्राय बैसागु होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो गोदान बोसोरखौ बारायना बरायनाय।
उम उम
गोदान बोसोरखौ बरायनाय जायो आरो बैसागुआ बोसो सोरनि प्रथम ओ प्रथम बोसोर। माबाखो बरायनाय जाय
औ खोथो
आरो बे बैसागो फोरबोआव उम बे बैसागो फोरबोआव जोङो गोबां ओ बे फोरबोखौ गोबां रंजा बाजायै जों बा बरायनायखो नुनो मोनो। गोबां बोराय बुरै जल' सिख्ला ओ गथ'फोर लाइमोनफोर गासैबो ज' ज'यै ओ ओ एरियायाव मोनसे प्रग्राम खुङो। बा न'खर न'खर जों गिदिङो। न'खर न'खर जेनेबा ओ मा ओनगोन जानाय लोंनाय बेब'स्था खालामो ना बेदर सिथाव माबा माबि
अ
बेजों लोगोसे जों न'खर न'खर मागियो जायो लोङो बेबायदि आरो जों गोबां
ओ लाइमोनफोरखौ फ्राय लाइमोनफोर जल' सिख्लाफोरखौ नुनो मोनो गोबां रं बिरंनि
मोजां मोजां द्रेस जोंनि बर' कालसारनि माबादों दानाय लुनाय मोजां मोजां आगरनि
औ अ
आर'नाइफोर, फालिफोर, दख'नाफोर बेफोरखौ जों गाननाय नुयो आरो
अ
बे मोनसे ओ हारिनि मोनसे
औ
ओ मोजां नेरसोन आरो बे दानाय लुनाय माबा बे आगरफोरा
औ अ
बे बेबायदि रं बिरं माबाजों जोङो बे बैसागोखौ फालिनाय नुनो मोनो।
ओ ओ
लोगोसे जों गोबां ओ गोदोद गोदोद प्रग्राम खुंनाय नुयो आरो प्रग्रामफोराव जों गोजान गोजाननि आलासिफोरखौ लिंहरनाय हांख्रायनानै लाबोनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो
औ
बेबायदिनो आरो लोगोसे बे बैसागु फोर्बोआव जों गोबां ओ माहोनो गावनि खुसिखो
औ
गोदान बोसोरखो बरायनायजों लोगोसे गावनि गोसो सिंनि खुसिखो जों दिन्थिसारनाय जायो आरो मोसानायजों
औ अ
सोरबा मेथाइ खननायजों
सोरबा बायदि बायदि ओ फावथिना दिन्थिनाय मानायदों बे गोदान बोसोरखो बरायनायखो जों नुनो मोनो गासैनिबो गोसोआव रंजाखांनाया फैयो आरो बे बैसागो बोथोर राव रावबो ओरैनो जिरायना थाला
औ।
गोसो खुसि जों बे फोर्बोखौ फालियो। बेबायदिखो जों नुनो मोनो। आरो गोबां जोंनि बर' हारिनि जेराव ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मा होनो ओइ जखाय सङोना जखाय जखाय संनायखो जों नुनो मोनो उम उम
औ।
जेनेबा दुइ माह तिन मानि मोनसे जोंनि बर' कालसारनि फ्राय बानायनाय बे बुस्थु माबाया उम जखाय जख जौ जौ संनाय बे मोनसे माबाखो जों नुनो मोनो आरो लोगोसे जों ओ बेदर, नाफोराथ' थाखायोआनोसै बयनिबो न'खराव।
औ।
रंजानाय फोर्बो नालाय जों बेनियाव बे बेनियाव बे जेनेबा आलासि जाज्लायो रंजालायो। बेबायदि आरो आरो सोर बा बे बैसागु फोर्बोआव बोराय बुरैफोरखो ओ बांसिन जागायाव जों मान बावनाय नुयो।
मान बावनाय
जेनेबा ए बिहु ए बर'नि बे आर'नाइ गामसाफोरजों जों बरायनायखो नुयो। बोराइ बुरिफोर
औ।
ओ जाय जायफोरा गामिनि बोराइ गाहेनला बा बुरै गाहेनला बिसोरखो जों बरायनायखो नुनो मोनो आरो।
औ।
फांसन फोरबोफोराव।
औ
बेबायदिखो जों नुनो मोनो आदसा नोंथांमोननिथिं माबायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ औ औ माने बयनिबो द्रिस्टिक बयनिबो जायगा बेलेग बेलेग खुंनाय जायो नालाय ना? बेलेग बेलेग बानायनाय जायो ओ। बेथो बैसागुआ बयनिबो डिस्ट्रिकटआवनो मोनसे थारिखावनो मोनसे मोनसे माहयावनो बनाय खिन्थु ओमफ्राय नेमफोरखौ गामि बाय गामि बेलेग बेलेग खालामलायनाय जायो आरो।
बे बेलेग बेलेगखो नुनो मोनो आर'
बेलेग बेलेग नुनो मोनो दा जोंनि थिंजायनो बेनो जेनेबा फार्स्ट सं संख्रान्तिखालि मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय दिनै ओ संक्रान्ति खालि जों थिं माने लामा लामा गेत लामा गलि मोसौ गलि बेफोराव
उम
खाथलि बिबार ओमफ्राय रायदें फा ओमफाय बिबार खौ माला सुनानै लामा गेत गेत खानाय जायो।
औ औ
मोसौ थुखैनायाव खानाय जायो ओमफ्राय थुनानै माने माला सुनानै गानहोनाय जायो। ओमफ्राय दिनखालिनो खौ थुखैखांनानै फोथा फोननाय जायो हांगार हांगारखौ लानानै हांगारखौ मो माने लाइआव हांगारखौ एरख' जोबनानै बिनि हांगारफोरखौ माने अरखिनि हांगार फोरखौ लानानै माने गुन्द्रा खालामनाय जायो ओमफाय ओमफाय बै लगायनानै लगायनानै मोसौ थुखैखांनानै फोथा थुनाय जायो आरो मोसौखौ
औ
संक्रान्टिखौ आमफ्राय खौहाय माने जों माने गामिनि खौ अनानै खालि ओमफ्राय आरो बिदि गोखा गोखै बिफोर जानाय टाइन आरो जोंनिथिं माने गोखा गोखै मैगं माने एक्स' एक था खांनाय जायो। खांथिंनानै थालिर फस्लाखौथ' नांथारगौ जायो।
औ औ नंगौ नंगौ उम
दाखौ माने जाथारो आरो बैसाग ओ एक थारिक खालि ओ बैसागो बेखौ सोरबाया अमा बेदरजों जायो सोरबा मा दाउ बेदर अमाजों फाथो जानाय जायो जों बर'आ। बेथ आरोला बेखौ माने। अमाजों बांसिन बाहायो जोंनि बर'फ्रा आरो बेलेग जाथिफ्राबो जिन्थु अमाखौ बारा बाहाया बेलेगफोरा बेलेग जाथिया जों होमबा अमाया नांथारगौ जायोना सोरहाबा बैसाग एक थारिक याव अमाबो सिथारलायो गामियाव जयै माने बैसागो जानो होननानै ज' ज' माने ग्रुप ग्रुप हिनजाव माहारिफ्रा ज' ज'बो लालायनाय जायो सोरहाबा सेल्फ ग्रुप फनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपआवनो जमा लायो सोरहाबा आरो साथामजों साब्रैनि थाखाय थाइगं जानो होननानैनो माने ज' ज' अमाबो फिलायनाय जायो आरो सिथारगोन ओमफ्राय बेजोंनो गोखा गोखै गोखा गोखै थालेर फस्ला एक्स' एकथा खांथिंनानै माने ओइदिन माने गोखा गोखै जागोन आरो ओमफ्राय गाम गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरनानै दिन जानो ओम ग्रिखौबो मान बावगोन ओइदिन मानि सोरबा गामसा सोरबा गस्ला बिदि सोरबा गामसाजों सोरबा आरननायजों सोरबा गस्लाजों बिदि मान बावो आरो बोराय गाहाय गाहायखौ आरो न'खरनि जाथि बं गावनिफ्राय देरसिन जानायफोरखौ खुलुमस्रांगोन ऐदिन ओमफ्राय। बे गस्ला होबाय‌। गस्लाफोर होनो हायाबाथ' ओरैनो खुलुमनायानोसै आरो।
औ औ नंगौ ओम।
माने ह'नमान माने एक थारिख खालि बेनिफ्राय आरो गोखा गोखै मैगंखौ बयनि नखराव
अ अ।
जोंनिआव न' खाथि खाथिखौ लेंनानै जालायबाय आरो जोंखौ बै सोरहाबा लेंलांलायबाय बिदि ज' ज' ज' ओइदिनखालि जानाय जायो आरो। बैसागुआव लोंनोथाखै माने माने बैसागुआव लोंनो थाखायथ' मोजां जौ नांगौ जायो बयबो माने औ खनसेल' बयनिबो न' न' होनाय जायो नालाय ओइदिन बे बैसागु बोथोराव बेखायनो माने मोजां ग'होनो माने बर'नि नेमाथ' जौआनो बे
मोजां जौ होयो हदाय माने सानफ्रामबो लोंहोबाय थानाय जाया नालाय साम फ्रामबो मानसिनि न'खराव थांबाय थानाय जाया बे ओइदिननि टाइमाव बोथोराव दिनाव माने बयहाबो
औ औ
औ
उम
जौजोंनो खुंबोनाय हिसाबै इदिन माने बे बैसागु बोथोराव लोंनो थाखाय माने सोरहाबा बोसोरसेनि थाखाय संनाय थायो सोरहाबा सय मास सात मारनि थायो सोरबा बोसोरनै थायो बिदिनो मोजां जौ माइब्रानि संनानै दोननाय जायो आरो ओमफाय बे बोसोरसे गाहामफोरनाथ' गोजा बथा बायदि जालायो आरो सोरनाबा थारमाने बिदि मोजां जौफोरजों होनानै बुजायनो लुगैयो आरो माने इदि लोंहोनो गोसो जायो माने लोंहोयो बिदि आरो बे बेदर खाजि एवनायजों बे जौ बिदैजों बाहायनाय जायो आरो जोंथिं ओमफ्राय ऐदिन बे बैसागो बोथोराव जोंनिथिं बे जौ गोरान बो मोनसे थायो जौ गोरान होननायखौ होनाय जाया खायसेनि गामियाव सेरेब होननानै बुंङो खायसेनाव जौ गोरान होनो बेखौ बाहायनाय जाया मानो बै जौ गोबावै संनानै दोननाय बे मोजां जौ माने होनो होनो लुगैयो गोखा गोखै मैगंजों बेदर एसे एवनायजों माने जाहोयो आरो ऐदिनि टाइमाव
औ नंगौ नंगौ उम
बाहायो आरो जोंनिथिं आं बे बाहाय बेखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेनि गोख- खा खै जानायनि नेक्स्ट दिमनिफ्राय जोंनिथिं मोनसे नेम ब'नायो माने रायजोफ्रा मोनसे नेम खानानै होयो माने बैसागुआव रावजों दावराव दावसि जालायनो मोना नांलाय खमलाय जालायनो मोना बेबायायदि होनना माखासे थुमखायो आरो बैसागोनि सानसे दाननै सिगां नेक्स दुइ टारिखनिफ्राय माने न' फैसा मागिनबाय फैसाहोगोन बा न'आव बिदिनो मोसा मोसा बिदिनो मागिलानायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेवहाय माने दल बिदि ओंखारनाय जायो एबा हाबा जानाया गथाय गोनां गथ' गोनांआ एक्स्रा बुरि बुरिया बिस्रा बोराय ज' गथ' गोनाङा गथ' गोनां बिदि ज' सेंग्राया सेंग्रा सिख्ला सिख्ला आलदा